नोथां। हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
ओ दे नोंथाङा आंनाव ओ आंजों माबाफोर राय सावरायनो थाखाय गोनांथि दङमोन नामा।
औ औ मोनसे टपिकनि सायाव एबा आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंजों नोंथां।
औ हागोन।
ओ बेयो जादों इन्दि एम्फौ फिसिनाय इन्दि एम्फौआ एम्फौखौ माबायदि फिसियो बेनि बागै एसे। से खोन्थानो हागोन नामा। थाङा।
औ हागोन नोंथां।
औ। दे होनबा।
खोनादोंना नोंथां औ दे ओ नोंथां जोंथ' इन्दि ओ। इन्दि एम्फौखौ फिसिनो थाखाय गिबियावनो जोङो बेखौ जोलै खालामना लाग्रोनांगौ जायो। इन्दि एम्फौखौ ओ जोलै दिरुननो थाखाय सिखिरिनिफ्राय दिरुननाय जायो।
औ औ।
ओ गिबियावनो जों बेखौहाय ओ जोलै गोरलै गोरलै जोलै दिहुनखांनायनि उनावहाय। ओ बे एम्फौफोरखौहाय जोङो गोरलै गोरलै इन्दि बिलाइफोरावहाय जोङो बिसोरखौ बाहोयो। ओ बेखौ जोङो जाहोयो बेफोर एम्फौफोरा जाना ओ बे इन्दि गोरलै इन्दिफोर जानानै बिसोरो सानफ्रामबो जोङो बिदिनो जाना ओ होबाय थानांगौ गोनां जायो। बिसोर बिदिनो जायै जायै जेब्ला से देरो जोङो बिसोरखौहाय ओ एसे गिदिर इन्दि बिलाइखौ जोङो जाहोयो। बेबायदिनो जेब्ला बिसोरो गिदिथार जायो। अब्ला जोङो बिसोरखौ ओ दान्दायाव आलायनानै दोनो। आ जोङो। अबेबा इन्दि बिफांनिफ्राय जोङो इन्दिखौ खाना लाबोनानै जमा खाथुमनानै जोङो। आलायो आरो बेवहाय जोङो बे एम्फौफोरखौहाय देरोब्ला जोङो बेयावहाय बे इन्दि इन्दि बिलाइखौ जोङो जाहोयो आरो।
औ।
ओ उनावहाय बेबायदिनो जाहोयै जाहोयै जाहोनानै माखासे गोलाव सम एबा एसे गोबाव जेनेबा जोङो मास मोनसेनिफ्राय देर मासनि गेजेराव जोङो इन्दि एम्फौफोरखौहाय जेब्ला देरो अब्ला जोङो बेखौहाय गुबुन लोखोनाल बिलाइ बा गुबुन आदारखौ जाहोयो जेरै लो खोना बिलाइ जेब्ला बियो फिथैथोबनो ओ फिथो फिथोब थोबनो नागिरो अब्ला जोङो बेखौ लोखोना बिलाइयाव दोनो। लोखोना बिलायखौ जोङो खानानै दोननानै जेब्ला दान्दायाव आवलायनानै दोनो अब्ला जोङो ओ बै मा होनो ओ एम्फौफोरखौहाय लोखोना बिलाइयाव दोनह'नायनि सिगां औ बे मोनोब्ला एम्फौफ्रा मोनोब्ला जोङो बै लो खोना बिलायाव दोनहर आरो ना बिफोरखौ फिथोब हेबनो थाखाय जेब्ला इन्डि एम्फौ इन्दि बिलाइखौ जायै जायै बिसोरो ओ देर देरगोन गिदिर जागोन बिसोरो जेब्ला मोननो नागिरो गोमो जानो नागिरो अब्ला बेखौ जोङो ओ बेनिफ्राय बोखायना लाबोनानै ओ जोङो माबायाव दोनफैयो आरो मा होनो बै दोखोना बिलाइ माबाफ्राव जोङो बिसोरखौ सोबनो थाखाय दोनफैयो आरोना। बिसोर उनावहाय बिसोर गावसिनि खुदैनिफ्राय दिरुनना नै जोङो बिसोरो खुदैनिफ्राय खुदै दिरुननानै बिसोरो फिथोबफोरखौ बानायनानै लायो आरो बे सिङावहाय गावसोरो थायो आरो। बेबायदिनो बिसोरो माखासे गावसोरनि खुदैजोंनो रोजा बेबायदिनो फिथोब बानायनानै गावसोरो बिनि सिङावहाय थायो जों उनाव बे खौनो जिरनानै एम्फौफोरखौ जोङो जायो बा फानो बाजार हाथाय बाजार फोराव जोंङो फानो बेफोरबायदि आरो।
औ
ओ एम्फौआ जोङो जानो थाखाय जोबोद मोजां। आं नोंथांनो आंनि मोनदां थिजों बा आंनि हानायखिनिखौ आं एसे फोरमायबाय
अ अ
नोंथाङा आरोबाव माबाफोर मिथिनो बा सावरायनो दंबावोना?
औ बे मा होनो जेब्ला मोननाय समाव ना? मोननाय समाव ओ लोखोना बिलाइनि अनगा आरो बायदिसिना ओ जेरै खान्थाल बिलाइ ओमफ्राय थालिर बिलाइ बेफोरखौबो होनाय जायो दाना नोंथां
औ नंगौ जोङो स बबेयावबा जुदि बैफोर सम मोस्लाबाबा जोङो बेफोर खौ होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो
ओं ओमफ्राय बे एम्फौआ जेनेबा एम्फौ जानोबा सिखिरिनि फ्राय सिखिरिया बिदै दैबाय बिदै दैनायनि उनावहाय बैयोखौ खा बुथुमना दोननानै एम्फौ फिसा जाबाय ओमफ्राय बैयावहाय इन्दि गोरलै गोरलैखौ होबाय
औ ओं
इन्दि गोरलै गोरलैखौ जायै जायै जानानै ओमफ्राय बे देरोबा एसे देरोबा माने बेलेग बिलाइ फोरबो होनो हायो जेरै
औ हायो औ
मा होनो ओ गाम्बारि बिलाइ ओमफ्राय थास सुमलि बिलाइ बेफोरखौबो होनो होजायो ओमफ्राय बेफोरखौ होयोबा मा बायदि जायो एम्फौआ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
ओरैनोथ' जोङो बेफोरखौ होयोब्लाबो जोंहा एसेबां खहा जाया नाथाय जोङो इन्दि एम फौ होननानै बुंनायखाय इन्दिखौनो गोरलै इन्दिफोरखौ होयोब्ला बांसिन साबसिन जायो आरो ना। मानोना बियो गुरै आरो गोरलै जायो नालाय जानो बैयो एसे गोराब फोरबो जायो अब्लाबो जोङो मोन स्लाबै समाव बेफोरखौनो होनानै जोङो एम्फौफोरखौहाय फेदेरनाय जायो आरो
औ औ
औ ओरैनो नोंथाङा नों थाङाबो एसे नोंथांनि ओ साननाय बायदियै बा नोंथांनि मोन्दांथि बायदियै इन्दि एम्फौफोरखौ माबायदि फिनाय जायो बा नोंथांनि जायगायाव माबायदि फिनाय जायो ओ बेफोरखौहाय एसे फोरमायनो हागोन आंनोबो।
अ औ जोंनि जायगायावथ जेनेबा गामियावहाय सोरबा इन्दि ओ बे इन्दि एम्फौ फिसिनाय दङबा बिनिफ्राय जोलै लायबाय जोलै लायबाय जेरै ओ जो मासे जोला जोला मासे बेबायदि नायनानै माने फिथोबाव नायनानै लाबोयो आरो जेनेबा ओ जोआ एसे ओ गथा गथा जायो बिदिखौ होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय ओ ओ जोलाया एसे दाब्ला दाब्ला जायो आरो फिथोबा। बिदि होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय बे बोनानै बुरजा एसे ओ दस जरा बा फन्द्र जरा बेफोरबायदि लाबोनानै माने ओ खुन्दुंजों बिजिजों थुनानै माला बायदि बानायनानै आलायना दोनो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय सिखिरि ओंखारो सिखिरिनि फ्राय ओ सिखिरिनिफ्राय ओ सि खिरिया बिदै दैयो बिदै बिदै दैनायनि उनाव बै बिदैखौ बैफोर बिदैखौ एसे गुदुं जियाव माने खाथुमनानै दोनो। बे गुदुं जियाव खाथुमनानै दोननानै दोननायनि उनाव ओ बे बिदैनिफ्राय एम्फौआ ओं खारो एमफौआ एमफौ फिसा ओखारखांनायनि उनाव हाय ओ इन्दि इन्दि बिलाइ बे एम्फौ फिसा ओंखारनायाव माने इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ होनाय जायो आरो इन्दिनि अनगा बिलाइखौ होनाय जाया ओमफ्राय ओ इन्दि गोरलै गोरलैखौ होनोसिगोन ओमफ्राय उनावहाय बेयो ओ बे इन्दिखौ इन्दि गोरलै गोरलैखौ जायोबा माने बेखौ बासिनांगौ जायो आरो
औ
बासिनानै माने मोन संग्रायफोराव बा माबा मोनसे दोनग्रा बे बेसाद बाहायनाय जायो आरो संग्राय संग्रायफ्रावबो मोजाङानो ओमफ्राय बेफोरखौ खोबना दोननांगौ जायो आरो बे बेफोरखौ खोबनानै मोजाङै जोथोन लानांगौ जेरै ओ माबानिफ्राय मोस्रोम बा माबा मोनसे अरग्रा बेसादनिफ्राय माने बासायनांगौ गोनां जायो आरो
औ नोंगौ
बिनि उनावहाय माने ओ जेरै पावदार सिन सुंग्रा बेसाद जेरै मुलि जेरै मुलि सिलकटफोर बायदि बेफोरबायदि ओ मोनामनाय बेसादफोरनिफ्राय एसे जानगाराव दोन होनांगौ आरो नङाबा एम्फौआ थैयो होननाय खोनायो आरो।
औ नंगौ
बिनिफ्रायहाय एसे देरै देरै देरनानै ओ जेनेबा सानब्रै सानबा सातदिन गाहाम जायोबा माने एमफ आ एसे दे गुस्लायबोयो आरो गुस्लाय होनायावहाय बेनि ओ बेखौहाय इन्दि नागिरनानै बा खार'खान्दाय बिलाइफोरबो होयो जोंनि जोंनि जोंनि साइडआव आर ना खार' खान्दनाय बिलाइ इन्दि बिलाइ ओमफ्राय थासुमलि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ, बेफोरबायदि होयो
होयो होयो
औ बिनि उनावहाय बेखौ खारथुम खारथुम बुथुम होयो ओमफ्राय बे जाखा जानानै माने खियो हासुयो बेफोर खिनाय हासुनायखौ माने बोखारबाय थानांगौ आरो बे मोनसे खिनाय हासुनायफ्रा हासारबो जायो आरो बिसोरनि ओ खिफोरा हासारबो जायो आरो
औ
रासायनिक हासारबो जायो आरो। बिनि उनावहाय बेखौ बोखाराबा खि हासुदैखौ बोखाराबा माने बिनिफ्राय मोनसे गेस फैयो बे गेस फैयोबा माने एम्फौआ माने आदार जानो हाया लोमजायो बिदि आरो
औ औ नंगौ
बिनिफ्राय ओ दि दान्दा खानानै खाथियावबा जेरै दिन्दुला बायदि खाना दोन ना बिदि दिन्दुला बायदि खाना दोनो आरो
औ औ
दिन्दा दिन्दुला बायदि खानानै माने बेखौ देरहाय देरहोबाय थायो आरो ओमफ्राय बियो गुस्लायबाय थायो गुस्लायबाय थायो ओमफ्राय गोमोन जायो बे गोमोन जानाय समावहाय माने मानबायलाबायो आरो गोमोन जानाय समाव गोमो जायो ओमफ्राय मानबायलाबायो। मानबायलाबायनाय समाव बे एम्फौवा फ्र फ्र गाबो आरो बे मोननाय समाव गोमो जानाय समावहाय औवा एम्फौ हमनानै ओरै आखाइजों सोमावोबा फ्र फ्र फ्र फ्र गाबो आरो खोमायाजों खोनासङोबा ओमफ्राय बेखौहाय बेखौहाय मा होनो बस्था बा ओ बस्था बा माबा मोनसे खोबथेग्रा बेसादाव माने आ खान्थाल बिलाइ बा थालिर बिलाइ थालिर बिलाइ ओ राननाय लोखोना बिलाइ बेफोरखौ माने खाथुमनानै बै गोमोन गोमोन सिङाव सोना दोननाय जायो आरो गोमोन गोमोन एम फौखौ सिङाव सोना दोननाय जायो आरो बैखौ मोजाङै खाथेनाय जायो आरो हमजोबखांबाथाय माने खाथेना दोननाय जायो। खाथेना दोनाबा माने एम्फौआ मानबाय लाङो आरो बिनि उनाव एम्फौआ थोब सिगोन थोबनायनि उनावहाय ओ हरसेबा हरनै दोनसिगोन दोननानै माने बैफोरो एम्फौआ जाजानाय जासिगोन आरो
औ थिखौनो बुंदो।
बेफोरबायदि जासिगोन आरो
औ।
दे होमबा ना नोंथां। दोनैनि सावरायनायखौ एसेखिनियावनो दोन
जागोन दे नोंथां औ।